नोंथां उम गोजोन अ‌ उम
गोजोन बेलासि नोंथांनिसिमबो
मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो?
ओ दायो नै नोंथां ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दङ नोंथां।
औ होमबा आं नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै हर रां आरोना नोंथां औ होमबा नोंथां जोङो जोंनि बर'फोरनिनो जोङो दोरोङारि माखासे ओंख्रि जानायफोर दङ बेफोर जानायफोरनि सायावनो जोङो एसे सावरायलायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथा जागोन।
औ। ओ जेरै जोङो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोङो नारजि ओंख्रि जेरै ओमफाय सबाय साम' ओंख्रि ओमफ्राय अनला अनला मेवाइ बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो जोङो जोंनि आंगो बा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो नोंथां औ औ। बिनि बिनि गेजेरावनो आं बेफोर मैगंफोरखौ जोङो माबायदि संनानै जायो। आरो मा मा होनानै बा मा माजों जोङो मा रोखोमै जायो बेफोरनि बाग नो एसे फोरमायनानै होनोसै आरो आं नोंथां औ जोङो सबाय ओंख्रि होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो सबाय नांग्रोगोन बे सबायखौबो जोङो माने न'आवनो फोनानै जोङो बेखौ गथायनानै लाबोदों नोंथां ओ औ। सबायाइ ओंख्रिखौ जोङो जानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो मोजाङै साफा खालामनानै लानांगोन बा सुना गिबियाव जोङो माने मोदोमनायनि थाखाय जोङो एसे सबायखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो औ उनावहाय जोङो एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव बेखौ एसे गथाब्ला जों बेखौ फुनानै जोङो बेखौ बोखाव मा एबा सिनखावनानै लाग्रोयो। बेबायदि फिसा फिसा हुखावना लानायनि उनाव जोङो रुनायाव एसे गुरै जानो थाखाय बा थाबनो जाहोनो थाखाय जोङो मा खालामो बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनो। ओमफ्राय जेब्ला बियो बिदिनो बा घन्टा बा द' घन्टा सानसे बिदि सोमना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ खारै से होनानै जोङो रुयो रुनानै ओ माने गुरै रुनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो बे बेदरजों जायोब्ला जोंओ बेदरखौ मोजाङै फानलु संख्रि मस्ला होनानै जोङो एवनानै लानाय जायो। ओमफ्राय एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बे सबाय ओंख्रि ख्रि रुनायखौ जोङो बे ओ बेदर एवनायाव लुसननानै होयो ओमफ्राय जोङो फिन आरो नांगौ बिबांनि खारै होदेरनानै ओ गोदौ होब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जायो आरो माने बेबायदि दाउजों जोङो सङोब्ला जोबोद जोबोद गोथाव जायो जोंनि न'आवनो फिसिजानाय जों दाउफोरजों सङोब्ला
औ ओ बिनि अखाय नै अखानायनायै माने फुङाव बिराद
माने बोलो जायोनो आरोना देहाया बोलो मोनोनो बिदि होननानै बिदि होननानै फोरमायो आरो बे बेबायदिनो माने जायोबो ओमफ्राय नंमारगावबा एसे जानो बो हानाय आरोना बिनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा माने जोबोद बोलो गोरा जायोमोन बा जो माखासे खामानि दामानियाव माने मावसोमनो हायोमोन उम ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो आरो सबायजोंबो जों बेखौ जाबावनो हायो जोङो दैमा फोराव थांनानै सबायखौ सन' खनना लाबोनानै जोङो मोजां साफा सुफा खालामनानै बेखौ बिनि सिब'खौ दाननानै ओमफ्राय थागोनखौ ओ बिनि दा बोखाना गारनानै जोङो ओ मोजाङै एव ना लाबाय एवना लानानै बेबायदिनो आरो सबायखौबो जोङो रुनानै लानानै उनावहाय बे सबो-सब-सा साम' एवनायाव जोङो सबायाइखौ लुनानै गोदौ होब्लानो मोजाङै उनावहाय बेवहाय गंगार दुन्दिया बायदिसिनाफोरखौ जों होदेरनांगौ अब्लानो माने जोबोद गोथाव जाबाय आरो बेयो जानो थाखाय
नंगौ नंगौ
बेबायदि जोङो जायो आरो नोंथां होमबा नोंथाङाबो एसे ओ जोङो जेरै नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि जायो बे फोर जानायनि बागै बबा संनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जोंहा माने बर'नि दोरोङारि जानाय होनोब्ला जेरै नों नोंथाङा बुंलांबाय ओ सबाय सबायजों दाउ अनला खारि आरो ओ साम'जों सबाय नारजि अमा बेफोरनो माने जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा खायद'फोर होनोब्ला बेफोरनो गिबियाव जाखांफैयो आरो नोंथां जेरै नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेबायदिनो आंबो माने ओ जेरै जायखौ बुङो जोंनि बर'नि जाग्रा अमा अमा आरो नारजि ना नारजि नारजि खौ जों बुंनो थाङोब्ला माने बेयो ओ दोनथुमनानै जाजाग्रा बुस्थु एबा खायद' होननानैबो बुंनो हायो आरो नोंथां माने बेखौहाय बै नारजिखौ जों बेयावनो बुथुमनानै लाग्रोनांगोन माने जों नारजिखौ मोननाय जायो ओइ फाथ थोनि बिलाइ ना फाथोनि बिलाइनिफ्राय खानानै बेखौहाय माखासे सान्दुङाव बै दाहाराफोराव मोजां लामनानै बेखौहाय मोनसे मोजां जायगायाव खाथुबनानै दोनो आरो नोंथां माने बे नारजिखौहाय बेबायदिनो खाथ्रुबनानै दोननानै जेब्ला जानो गोसो जायो जेब्ला लुबैयो बे समावहाय माने बे नारजिखौ हाय ओ ना हाननानै दैयावहाय दसे सोमनानै दोननानै सोमनानै दोननानै बिनि जिनाखि रोदा बै। बिलाइयाव थाफानाय रोदा बेखौ बोस्रोदनानै गारनानैहाय दैयाव सो सोमनानै बेखौहाय मोजां सुनानै जेरै अमा बेदरजों सङोब्ला माने बै ओ जोङो नारजिखौहाय मोजां साफा सुफायै सुनानैहाय माने रुनानै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां ओ रुनानै। रुनानै लानानैहाय बेखौहाय एसे खारै होनानैहाय बेखौ मोजां गोदौहोनानैहाय बेखौहाय ओ दोखो दोखो गिलि होनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जों अमाज जों सङो होनोब्लाथ' माने रायज्लायनायजों लोगोसे जानोबो लुबैनाय मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथ नंगौ।
बेबायदिनो जों अमाजों सङो होनोब्ला जों अमाखौ बाजारफोरनिफ्राय लायनानै नङाब्ला न'फोराव सिथारनाय समाव जों जेब्ला। नारजिजों जानो गोसोब्ला जों बै अमा बेदरफोरखौ मोजां सुनानै गोदानानै थाव बानलु सामब्राम संख्रिफोर मस्ला मस्लि होनानै
औ।
बां एवफ्रामनानै एबा मोनजासे मोनहांजासे एबा मोनजासे एवनानैहाय ओ बै नारजिजों बे अमाजों ओ ज' खालामनानै बेखौहाय जोंहा बागार होनाय होननानै बुङो नोंथां जोंनिथिं माने जमा खालामनानै गोदौ होनोनायखौ आरो।
बेबायदिनो संनानैहाय ओ माखासे। ओ जोंनि माबायावनो मोननाय मोजां ओ मोदोमफ्रु बिलाइफोरखौ होस सननानैहाय बिदिनो जायो आरो नोंथां माने। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर'आव दोरोङारि। जि खायद'फोर गोबां दं आरो आरो बुंनो सानबावदों आं नोंथां माने ओ जोंनि साखा थि बाखाथि मोननाय जेरै औवा मेवाइ जेरै जों औवा मेवायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां माने। नोंथां जानो थाखाय बेखौहाय जों। औवा मेवाइखौ हयथ' अनलाजों सोरबा न'आव फिसिनाय दाउजों। जायो आरो नोंथां।
बेबायदि जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बा बर'नि ओ बेलायाव बै जाग्रा खायद'फोरा माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जों बुंनो हाबाव जाग्रा मैगंफोर होनोब्ला आरो जों जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि मोनसे ओ दङ नोंथां। जों माने। जाग्रा लोंग्रा मैगं होनोब्ला बाजारफोराव बाय होननानै जायिखौनो होनजायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ माने जोङो ओ माने गाव जानाय बा बांसिन ओंख्रिफोरखौनो जोङो न'आवनो
औ नंगौ नंगौ। नंगौ।
औ नोंथाङा जे अनला ओंख्रि संनाय होनदोंमोन जों बे अनला ओंख्रियाव माने गोबां रोखोमनि जों जेरै जायो। औवा मेवाइफोरजों जोङो जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो अनलाया औ बिनि उनाव बासिखा बिबारजों संनानैबो जों जाजायो अनला खौ आरोबाव अनला ओंख्रिखौ जोङो खार' खान्दाय ओ बिफांनि बिजौ गोरलै बा जोङो बिबार बेजोंबो जोङो अनलाखौ जानो हायो। ओ बेनि उनाव आरो जोङो सिब्रु बिबारनि बिलाइजोंबो जायोबा अनलाखौ जायोब्ला जोबोद गोथाव। जायो रिमोनला रिमोनला मोदोमफ्रुनो मोनसे मोदोमनायनि माबा दङ आरो बे सिब्रु बिबारखौ होनानै जायोबा। मोदोमफ्रुयो औ। बेफोरबायदिनो गोबां माने बिबार बा मैगंफोरखौ जोङो होनानै ओ बिनि उनाव जोङो सजना बिलाइ बिबार जों जाय समाव फिथाइ थायो बिबार बारो बै समावबो जोङो सजना बि-बिलाइ बिबारजों जोङो अनला ओंख्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेनि उनाव जोङो बेयो माबा सेवालि बिबार औ बेखौबोथ' जोङो अनलायाव होनानै जायो जोबोद गोथाव जायो बियो ना होफानानै जुदि बे खौ होफायोब्लाथाय अनलाया आरो थावब्रेखाबाय आरो। बेबायदिनो माने जोंनि बर' बर' समाजाव बा बर' सुबुंफोरा माने गोबां माने गोथाव गोथाव ओंख्रि। नायगिरनानै बा जोङो बुथुमनानै। जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।
औ जागोन नोंथां जागोन औ दे।